हेलौ
औ खोनादोंना नोंथांङा?
औ औ खोनादों नोंथां
आ कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय नोंथांजों मोनसे ओ बाहागोनि सायाव ओ सावरायनो एबा फोरमाय लायनो होननानै फैनाय सावरायजागोन ना नोंथां?
औ दे सावरायजागोन दे नोंथां
औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय ओ सोलोंथाइनि बि थिंङावनो एल एसे ओ सावरायलायनोसै ना नोंथां?
औ औ दे सावरायजागोन दे नोंथां जोबोद मोजां टपिक सावरायजागोन दे
औ औ औ दा सोलोंथाइ होननानै बुंङोब्ला दा सोलोंथाइया जोंनि जिउआव थांना थानाय जिउआव जोंनि संसार जालांनाय जिउआव जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो होननानै आं सानो नोंथां
औ औ नोंगौ नोंगौ
औ सोलोंथाइखौ जोंङो मोननै रोखोमाव मोननो हायो ओ जेरैहाय ओ फरायनानै मोननाय सोलोंथाइ आरो ओ गुबुननिफ्राय नुनानै एबा गुबुननिफ्राय ओ मोनथिनानै मोननाय सोलोंथाइ थिग बेबादिनो जोंहा सोलोंथाइया बायदि रोखोमनि सोलोंथाइया जोंनि जिउआव थांना थासान्दि जोबोद गोनांथार होननानै आं सानो ओ जों सोलोंथाइखौ ओ जिउआव ओ जाफुंसार जानो थाखाय एबा माबा मोनसे खामानि ओ ओ साख्रि एबा मायबाफोर मोननो थाखायल' जों सोलोंथाइखौ लानो लानै लानाय जाया जोंहा सोलोंथाइखौ ओ बाय बायदि मैया बायदि रोखोमनि खामानि मावनायाव जोंहा सोलोंथाइया गोनांथार जानानै फैयो बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइया सोलोंथाइखौ जोंनो नांथारगौ जानानै होननानै आं सानो दा सोलोंथाइ होनोब्ला ब्ला जोंहा जोंङो सोलोंथाइनि बि थिंयावनो बुंनो थांङोब्ला जोंहा सोलोंथाइखौ सासे उन्दैनिफ्रायनो जोंहा सोलोंथाइ लानोब्ला ओ जोंहा सोलोंथाइखौ ओ सोलोंथाइनि गिबि गुरु होननानै बुंङोब्ला जोंहा गिबियावनो बिमा एबा बिफाखौ जों ओ जिउनि गिबि गुरु होननानै जों मानिना लानाय जायो। जायनि उनाव जोंहा ओ गुदि फरायसालियाव थांङोब्ला जोंहा फोरोंगुरु मोनो थिग बेबादिनो जोंहा सोलोंथाइ लानोब्ला जोंहा गोग्गो सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा ओ फरायसालियाव थांनांगौ जायो थिग बेबादिनो जोंहा फोरोंगुरिनि खोथा बाथ्रा मानिनानै सोलिनांगौ जायो थिग बायदि बायदि रोखोमनि आरो सासे मोजां सोलों ओ एबा सो फरायसा जानोब्ला जोंहा सोलोंथाइ लानायनि जोंहा बै सोलोंथाइ लानायाव जोंहा बायदि रोखोमनि गियान मोजां मोजां गियान एबा ओ बायदि रोखोमनि आखुवा थानांगोन थिग बेबादिनो जोंहा सोलों थाय लानायनि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला एबा नायनो थाङोब्ला जोंहा सम बायदि जोंहा ओ लेखा फरायनांगोन ओ सम बायदि फरायसालियाव होनांगोन सम बायदि उन्दुनांगोन बायदि बायदि जोंहा ओ सोलोंथाइ लानायाव बायदि रोखोम खोमनि ओ बाहागोफोर थायो मावनांगौ फरायसायाव फरायसा सासेनियाव थिग बेबादिनो जोंहा ओ नुनो मोनबावो जोंहा सोलोंथाइ लानाय बिदियावनो जोंहा नुनो मोनबावो जेरैहाय ओ सोलोंथाइ लानाय समाव जोङो ओ गाज्रि मुवा बेसाद एबा जौ जुवा बायदि फेग्रा मुवा बेसादनिफ्राय जोंहा गोजानाव थानांगौ होननानै आं सानो थिग बे रोखोमैनो जोंहा मोजां ओ आखुयै जोंहा मोजां गियानै ओ फरायलांनांगौ जायो थिग बेबादिनो जोंहा ओ सोलों थेलारायाव बायदि रोखोमनि जोंहा हेंथा सोमजिनायखौबो जों नुनो मोनो बे हेंथाखौ जोङो सौसिना थाङोब्लासो जोंहा मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ लानो लानो ओ खाबु मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानानै जोंहा गोबां जिउआव जाफुंसार जानायखौ नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोङो ओ जिउआव ओ ज गावनि आथिङाव गसंनानै जोङो ओ गावनि सिस संसार जानायाव ओ जाफुंसार जानायखौ जों नुनो मोनो दा बे लेखायैनो जोंहा सोलोंथाइ लायो ब्ला जोंहा ओ बायदि रोखोमनि खामानि एबा बायदि रोखोमनि बेफार फालांगियावबो जोंहा गोबा गोबां खाबु मोनो थिग बेबायदि जोंहा हेफाजाब मोनो बायदि रोखोमनि थिग बेबायादि आबाद मावनायानो जा माबा जिब जुनार फिसिनायानो जा बायदि बायदि बायदि रोखोमावबो जोंहा सोलोंथाइनि गोनांथिथार जानानै फैयो थिग बे रोखोमैनो जोङो सोलोंथाइ लानायनि बिथ थिङाव आथिखाल बुंनो नायनो थाङोब्ला जोंहा दिनै आइजो एबा हिनजावफोर खौबो गोबां सोलोंथाइ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा जौगाबोनायखौ नुनो मोनदों आथिखाल थिग बेबायदिनो जोंहा ओ दिनै खायसे खायसे आइजो एबा हिन्जावसाफोरा ओ गिदिर गिदिर सोलोंथाइ लानानै मोजां मोजां सोलोंथाइ लानाय गिदिर गिदिर खामानि मावनाय हारिनि खामानि मा मावनाय जा ओ बायदि बायदि रोखोमनि गेदेर गेदेर समाज नि खामानि मावनायखौ जों नुलांनो मोनो एबा हारिमुनि खामानि मावलांनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो दा नोंथाङाबो सोलोंथाइनि बिथिङाव एसे आंनो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ नोंथां नंगौ ओ सोलोंथाइया सोलोंथाइनि सोमोन्दैथ नोंथाङा गोबां लांखाबाय दा आंनिफ्रायबो बेनो सोलोंथाइ हया जाहैबाय जोंनि सुबुं जिउनि बा जोंनि सुबुं जिउनि सुबुं फोरनि मानसिफोरनि थांना थानायनि मोनसे ओ मोनसे गुदियैहाय मा होनना बुंनांगोन बेखौहाय जोंनि ओ मोनसे मा होनो आखल सोरजिनाय आखल सोरजिनायखौनो होननांगोन आरो औ जे सोलोंथाइनि गेजेरजों जों जोंङो गोबां रोखोमै ओ जिउआवहाय जोंनि संसार जालांनायावहाय बा जों जोंनि सोलिलांनायावहाय जों गोबां रोखोमै सोलोंनो मोनो नङा होमबा जेरै नोंथाङा होनबाय सोलोंथाइखौ जों मोननै रोखोमै मोननै रोखोमै लानो हायो। जेरै गाव सोलोंनानै मोननाय आरो गुबुननिफ्राय सोलोंनानै मोननाय जेरै गाव सोलोंनायनिफ्राय मोननायजों लोगो मोननायानो जाबाय जों जेन'बा बिजाब फरायनानै मोननाय माबा मोनसे नों खामानि मावनानै मा मोनसे खामानि मावनानै जों बिनिफ्राय सोलोंनानै मोननाय नङा हब बेखौ जा जाबाय जों मोनसे गियान आरो जों गुबुननिफ्राय खोनानानै मोननाय बा गुबुननिनानै मोननाय होनो जों बबेबा मोनसे मिथियैखौ जों गुबुननिफ्राय खोनानानै मोननाय बेनो जाबाय मोनसे गियान न गुबनिफ्राय आरजिनानै लानो हालायबाय नङा हबा दा सोलोंथखौ जों बिदिनो गोबां रोखोमै जों लानो हायो आरो सोलोंथाइ लानायाव जों ओ जोंहा जेबो बैसोनि सोमोनदै थया बा गिदिर उन्दैनि सोमोन्दो थाया नङा होमबा जिउआव जों जेसेबां हायो एसेबांनो सोलोंनांगौ जोंनि जिउआव जोंहा सोलोंथाइयानो मेन नालाय जोंनि संसार जानायाव जों सोलोंथाइखौहाय गोबाङानो सानफ्लाङो नङा होमबा जों माबा मोनसे साख्रि बा जब बेफोरनि थाखायल' जों बांसिनानो बिदि सानफ्लाङो बे बेल'खौल' ओ माने सोलोंथाइखौ जों बे बिथिंजोंल' नायोबा जानाय नङा आरो। मानि नोंङो जिउआवहाय जेसेबनो सोलोंनो मोनगोन एसेनो मोनथिनो मोनगोन नङा होमबा एसनो नोंहा गियाना बांगोन ओ नोंनि नोंनि जिउनि सोलिनायावहाय नोंहा नों नोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजों नोंङो जायखिजाया प्रब्लेमफोरखौनो नोंनि सोलोंथाइ नोंनि गियान बेफोरबायदि ओ प्रब्लेमफोरखौनो नों ओ गोरलैयैनो बारलांनो हागोन नङा होमबा। आरो बेनि अनगायैबो आरो सोलोंथाइजों सोलोंथाइया जेन'बा जों उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोयो नङा होमबा सोलोंथाइखौ जायनाखि जायनाखि जों ओ बे मोनसे जोंनि गियान। गियान सोरजिनाय नङा नङा होमबा बिनिखायनो जोंङो सोलोंथाइखौ उन्दैनिफ्रायनो जों सोलोंबोनायखौ नुनो मोनो। बे सोलोंथायाइया ओ औ आरो बेजों लोगोसेनो बिथा होलांबाय सोलोंथाइजों गोबां रोखोमै सोलों सोलोंनानै दा गोबां रोखोमै जोंनि सुबुंफोरखौ गोबां रो खुमै बायदिसिना ओ मावनायफोरखौ नुयो नङा होमबा हारिनि हारिनि मावनाय बा माबा मोनसे। गावनि गावनि माबानि मावनाय दा आरो बिनि अनगायैबो जोंङो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय आथिखाल मुगायाव गोबां गोबां रोखोमनि मोनसे सोलायबोनाय नुबाय नङा होमबा नोंथां जेरैहाय नै दा जों इन्टारनेटनि मुगाखौनो होन। नायनि मुगाखौनो होनदों आथिखालाव नायदों इ आइनि मुगाखौनो होनदों बेफोर बेफोर जाबाय जोंनि मोनसे सोलोंनानै मोननाय सोलोंनानैस सोलोंनानै मोननानै मोनसे सानखांनो हानानै बेयो मोनसे सोरजि सोरजिथाय आरो बिसोर गासैबो जों नायनो थाङोबा बेफोर गासैबो सोलोंथाइनि गेजेरनो जाजोबनाय आरोना नोंथां। जेनेबा जेरै औ दा जों सोलोंथाइखौ ओ बे रोखोमैनो जों मिथिनो हायो जों सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदियै जोंनि एफेक्ट लाबोयो माबायदि बिदिहाय ओ जोंनि थांना थानायखौ गोरलै राहा लाबोयो। दा दा थारैनो ओ जों सानो जोंनि जिउआव सोलोंनांगौआ जोबा होननानै। जों साना नङा होमबा जों औ जोंङो गोबां जों गोबां सोलोंनांगौ दङ। गोबां मिथिनांगौ दङ औ बेनिखायनो सोलों थाइया जोंनि जिउनि आखु दानायाव बा गियान सोरजिनायाव जोबोद गोनांथार।
औ औ थारै
ओ नों माबा मोनसे नों नों बायरायाव ओंखारलांबानो बा माबा मोनसे नोंनि मोनसे सोलोंथाइखौ नों बाहायनानै बा नोंनि गियानखौ बाहायनानै नों खामानि मावनांगोन नङा होमबा? औ दा ओ सोलोंथाइ यानो बे-बेनो जों जोबोद ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोलैयो आरो जों जेसेबां हायो एसेबां सोलोंथाइखौ सोलोंथाइखौ लानांगौ बा ओ जों जायखिजाया खामानिखौनो जों सोलोंथाइनि गेजेरजों गोरलैयैनो मावनो हायो नङा होमबा? जों माबा मोनसे नोङो जब मोनोबाबो नों माबा मोनसे आबा आबादनि खामानिखौनो होन नों माबा मोनसे ओ जेन'बा बिजनेसनि खामानिखौनो होन नों माबा मोनसे जायखिजाया नों जिउआव माबा मोनसे मावनो लानाय राहाफोर बेफोरखौ जों सोलोंथाइनि गेजेरजों गियान आरजिनानै जों गोरलैनो सोरजिनो हायो नङा होमबा दिनै औ दिनै बुहुमाव गोबां गोबां रोखोमनि बायदिसिना ओ मिथिस्लाबै जों सानस्लाबनो हायै बायदिसिना सोरजिलुफोर सोरजिगासिनो आरो नों सि सि नङा होमबा जों खोनानो मोनबाय थायो नङा होमबा जों गोबां रोखोमनि टेक्न'लजिफोर ओं खारबोनाय बिसोर जाबाय बिसोर जाबाय मोनफा मोनफा सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जा नाय होननानै जों बुंजागोन नङा होमबा नोंथां बेनिखायनो ओ गोदान गोदान मुगाजों आथिखाल मुगाजों बा गोदान मुगाजों खारफानो थाखाय जों सोलोंथाइखौनो जों गिबि बेहाय जों लाग्रोथारनांगोन आरो ओ ओ बेनिखायनो जों सासे सुबुंखौ सासे सुबुंखौ बा सासे ओन्दैखौ ओन्दैनि फ्रायनो जों बेनो गियान होनो थाखाय जों सोलोंथाइखौनो मेन खालामग्रोनाय जायो नङा होम बा जेरै नोंथाङा होमबा जोङो औ जोंनि ओ जोनोमगिरि बिमा फिफा खौ जाय जोङो गिबिनि गिबि ओ मा होनना बुङो गिबि फोरोंगिरिबा जों गुरु होननानै बुङो जों बिमा बिफाखौनो जायनि गेजेरजों जोङो गिबियैनो ओ बिसिनि बिखायाव थाग्रोनानै बिसिनिफ्रायनो राव सोलोंगोरो बिसिनिफ्रायनो जों रायज्लायनो सोलोंगोरो मिनिनो सोलोंगोरो नङा होमबा? बिनिखायनो औ बिनि अनगायैबो आरोबाव जोंहा नैथियाव थांबाय जोंहा फोरोंगिरि फोरोंगिरिखौ जों लानो हाबाय बे जोंनि स्कुलनिफ्राय जोंनि ओ माखासे जाय नाखि बिमा फिफा रोंजोबे बा माबा मोनसे हाजोबैखौ जों ओ स्कुलनि गेजेरजों बा जोंनि फरायाव थानाय ओ ओ गियानफोरखौ जों फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों मोननो हायो आरो। नोंथां ओ नोंथां दा आंनिफ्राय थारैनो सोलोंथाइनि गेजेरजों बि-बि खिनिखौ आं नोंथांनिसिम फोरमायबाय दा अब्ला नोंथाङा माबा फोर होनबावगोन नामा?
ओ नोंथां जों सावरायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय ओ नोंथां दा जोंहा समाबोथ' जानानै फैबाय नोंथां ओ आसा खालामो उनफोराव आरोबाव सावरायलायबावनो मोन बावगोन होननानै औ गोजोननाय
औ औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।